हेल'।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
अह आङो नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनि।
औ सोंनो हागोन नोंथां।
ओ मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसादखौ ओ मानसि बा सुबुं फोरा जिवाव जिउ खुंनायावहाय माबोरै बाहायो बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन। ओ मानसियाथ' ओरैनो जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादखौनो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लाखायो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ ओ मिथिंगाजोंनो मानसिया सोनारनानै जिउ खांखायो गाहाइयै, जिहेतु मिथिंगा निनो दंफां, औवा ओ फिथाइ सामथाइ, बिबार बेन्दों बेनला बायदि मुवा बेसादखौनो लानानै मानसिया थांनानै दं। ओ मानसिया मानसिया जिउ खुंनायावहाय गोनां जानाय बेबायदिनो जिरायनो थाखाय सियार, टेबोल बिसना बा फालें जायाव ओ जेराव जों उन्दुयो ओ बेखौ मिथिंगानिनो दंफां औवानिफ्राय ओ सोरजिनानै लायो आरो जिहेतु न' बे न'आव बोथ' गाहाइयैनो ओ दंफां औवा बायदिनिनो गोनांथि जाखायो। गोदोथ' गाहाइयै ओ दंफां खुन्था बा औवा खुन्था खालामनानै औवानि बेरा दुमनानैसो न' लुनानै थायोमोन। आथिखालावसो ओ गोदान मुगाजों लुनाय न'फोर जेरै पाक्का न'फोराव इथाजों लुनाय न'फोराव थानो थानायखौ नुनो मोनदों आरो गोदो थिं होआलासे थोरि मिथिंगायावनो मोननाय जिथु थोरि हाग्रा बेखौसो उखुम खालामनानै थानायखौ लानायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
औ नंगौ।
बेबायदिनो मोसौ मैसा बा ओ मैगं थाइगं बायदिफोरखौ रैखा मोनहोनो थाखाय औवाजों बेरा दुमनानै दोननाय आरो बाउणडार जितु न'नि बारि बेखौबो बेराजों दुमनानै दोननाय जाहाथे मोसौफोरा हाबनो हाया बोरमाफोरा हाबनो हाया आरो। जेबो मुवा बेसादखौ जाहाथे खहा खालामनो हाया।
औ नोंगौ नोंथां।
सुबुङाथ' बा मानसिफोराथ' गाहायै बर'फोरा - आबाद मावनानैनो जिउ खुंग्रा हारिेखा जेराव - आबाद मावनो थाखाय गोनां जानाय नांगोल, जुंगाल बा मै गन माबाफोरखौ बायदि ओ औवा बा दंफां फोरनिफ्रायनो बानायनानै लाखायोमोन।
औ नंगौ।
जि दानो थाखायावबो जि दानायावबो गोनां जानाय जेरै गान्दै साल खुन्था बेरानि बायदिफोरखौ मिथिंगानिनो दंफांफोरनिफ्राय सोरजिनानै लादोंमोन आरो बेबायदिनो जिरहेथु फिथाइ सामथायाइ जेरै आनारस, खान्थाल, गय थायजौ लिटकु, लिसु, आमलाइ, सिलिखा बायदिफोरखौबो ओ गोदो निफ्रायनो बर'फोरा जाबोगासिनोखा आरो बेफोरनि अनगायैबो मिथिंगायावनो ओ बर'फोरा मैगं फोनानै लाबोदों जेरै मैथा बांगाल, मैथा गोखो फाथो, बेसर, लाइ, लाफा आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां आबाद मावनानै लायो। जेरै खुमब्रा लाव, जोगोनार, पतल, जिंखा, केरेला बायदि आरो जिहेथु मानसिनि जिउ खुंनायाव मिथिंगानो गोनां जाखायो बा मिथिंगानिनो सोरजि जे मुवा बेसाद बेफोरनिनो गोनांथि जाखायो आरो बेफोरखौनो बाहायनानै मानसिया बा मानसिया जिउ खुंनायाव बाहायबोगासिनो आरो जिहेतु बेफोर बुस्थुआ गैयाबा मानसिनि माने जिउ खुंनायाव गोब्राब जागौमोन जानांगौ बा मानसिया माखौ लानानै जिउ खुंनो बेबायदि जागौमोनदां।
थारैनो
औ दा मिथिंगायावनो नांगौ बायदि मोनखानायखायसो मिथिंगानिफ्रायनो ने नांगौ नांगौ जाबानो बुथुमनानै लानानै मानसिफोरा माने नो बाहायबोदों बा बाहायबोनो हादों बा नांगौ जानायाव बाहायनानै जिउ खुंनो हादों। आरो गोदोनि बाहायनाय आरो आथिखालनि बाहायनायखौबो एसे आलादा आलादा नुनो मोनोसै नङा होमब्ल नों
औ नंगौ नोंथां
औ जिहेथु गोदोथ' औवा दंफांफोरखौ गाहायै न' लुनाय बेफोराव बाहायथारोमोन आरो नाथाय आथिखालाव फारमा बायदिसिनानि थाखायल' बाहायनायखौ नुनो मोनो दंफांफोरखौहाय।
औ नोंगौ
बांसिनानो इथाजोंसो न' लुयोथ' आरो बै थोरिखौबो गोदोथ' उखुम होनायाव बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव थोरिखौबो मोनबांला दाना थोरिखौ खोथिया खानायावसो आरो जिहेथु माइ गायनो थाखाय खोथिया फोनानै लाग्रोयोना नोंथां
औ नोंगो नोंथां।
औ बेनि मोनथिखौसो खानायखौ नुनो मोनसै आरो। आरो मिथिंगायावनो मोननाय मुवा बेसाद दोनबाथ' बे जिहेथु थास' बे थास'खौथ' मानसिया माने जेनेबा बर' मानसिया मोनसे बुस्थुखौनो गारा होननानै बुंजायो माने बेनि थास' बिलाइ, थास' आइथिं, थास' बेदर गाैसैखौबो जाजोबनायखौ नुयो नङा होमबा नोंथां।
औ।
बोथोर औ थास'नि बबेखौ जाबा गोथावसिन जायो बेनि रोंगौथियाबो दंखायो जेहेथु
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो ना बेदर जानो लुगैयोब्ला ओ मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लायो जेरैहाय ना, खांख्राइ, साम' गुरब्रुबनानै आरो न'नि फुख्रिफोरावनो थाखायोबा बिफोरनिफ्राय सारब्रबनानै आरो बर'फोराथ' दाउ, हांसो, अमा फिसिखायो जिहेथु ओरैनो दाउ हांसो बेफोरखौ बुथारब्रबनानै जायो आरो।
औ।
बेबायदिनो बर'फोरा बा बर' मानसिफोरा जिउ खुंनायाव मिथिंगानिनो गोबां मुवा बेसादफोरखौ बाहायनानै जिउ खांबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ नोंगौ नोंथां।
औ नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसेबाबो मिथियो जानांगौ
औ मिथिगौ नोंथां ओ जों जोंनि बर' सुबुंफोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो माने हाजो हाला बिफोरनि सेरफाङाव दैमा दैसा बेफोर बेनि साखाथि बा ओ सेरफाङआव आवनो रायजो जाबोदों आरो बे रायजो जाबोनायावनो गावसिनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद गासैफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमना लाबोदों। आरो बिजों लोगोसे गावसिनि जिउआव ओ जेरै सानफ्रोमबोनि जिउआवबो गोनांथि जानाय मुवा बेसाद आरो जिखुनु जानाय लोंनायावनो जा थानाय जानायावनो जा आरो गाननाय जोमनायनि बेलायावनो जा बिफोर गासै बिथिं सिंङावनो ओ माने मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै गावनि गोनांथि बा आंखालफोरखौ सुफुंबोजोबदों
बिखौ जोङो ओ नुबोनो मोनदों आथिखालावहाय। एसे जुदा जादोंब्लाबो नाथाय गोदोनिफ्राय जोंनि दोरोङारिफोरखौ बर'फोरनि दोरोङारिफोरखौ नायोब्ला जोङो बांसिनखौनो नुनो मोनो आरो बेफोरखौ बेफोरनि ओ सिनायथि महरै होनबा जेरै जोंनि गाननाय जोमनायाव जोंनि गान्नाय जोमनायाव जोङो हाजो आगर फालि आर'नायाव एरनाय आगराबो हाजो आगर बेफोरो मिथिंगायानि नो फिथाइ सामथायाइ बा बिलाइ बिबार बेन्दों बेफोरनिनो महरनिखौनो एरनानै लाबोनाय नङा होमबा नोंथां?
औ
औ आरो बेजों लोगोसे जेरै गावसिनि संसार जानायाव गोनां जानाय ओ न' लुनायावबो गोनां जानाय मुवा बेसाद आरो संनाय खावनायाव गोनां जानाय ओ जेरै संग्राय सानद्रि आरो नाहा-मैया थाङोबा गोनां जानाय आ जे खाय खबाइ आरो आबाद मावनायाव गोनां जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौबो गासै मुवा बेसादफोरखौनो मिथिंगानिफ्रायनो ओ बुथुमनानै लाबोदों आरो मिथिंगाया मिथिंगायावनो बर'फ्रा रायजो जाबोनाय हिसाबै बुथुमदों आरो ओ दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर बाहरबाय जिहेथु बेबायदि आयदा सावरायनो थाख खाय सम होनायनि थाखाय औ